औ।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
ओ सम दंबा सोलोंथाइनि आयदायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
सावरायजागोन नोंथां, सावरायजागोन नोंथां।
उम सोलोंथाइाथ' सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार
औ
सोलोंथाइखौ जोङो आबाद मावनायावबो नांगौ जायो आरो बबावबा लामाफोराव हान्थिनायावबो नांगौ जायो।
औ
गलाबफोरावबो नांगौ जायो।
औ
बिदिनो सोलोंथाइखौ फार्स्टआव फरायसालियाव ए बि सि दि अ आ क ख खौ फोरोंनाय जायो।
औ
उम बिदिनो फार्स्टआवनो एल पि स्कुलाव बिनिफ्राय एम इ स्कुल बेनिफ्राय हाइ स्कुल आरो बिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनानै फार्स्ट इयार सेकेणड यार बिनि उनाव ओइसेस सानजाद उथ्रि उथ्रिखांनायनि उनाव बिदिनो लाइन फरायजायो आरो।
औ
बेनिफ्राय अ कर्स लानो हायो नार्स डक्टर इन्जिनियार आइ ति आइ बिदिनो गोबां कर्स दङो बिदिनो लालांनो हायो।
औ
नार्स फरायनायाव जोङो फार्स्टआवनो एन्ट्रेन्स एक्जाम होनांगौ बे एग्जामाव उथ्रिसारनो हाबाथाय मोजां पारसेन्ट लानो हाबाथाय सरखारियाव सिट मोनो आरो बेनिफ्राय प्राइभेट फोरबो दं प्राइभेटवबो लानो हायो। बिदिनो नार्स सनिया ए-एनएम थायो जिएनएम ओमफ्राय बि एस सि
औ
एनएम आ बोसोरनै कर्स आरो जि एन एम आ बोसोरथाम आरो बि एस सि आ बोसोरब्रै बिदिनो एनएमखौ बोसोरनै ओ कर्स जोबखांनायनि उनाव सयमाहा इन्टार्नशप खालामनाय जायो। आरो जिएन एम खौबो बिदिनो बोसोरथाम फरायखांनायनि उनाव उम सय माहा इन्टार्नशप खालामनाय जायो। बिदिनो कर्सा कमप्लिट जाबाथाय बिदिनो उम प्राइभेटाव हाबनानै थानो हायो आरो इगजामाव एगजामबो जायो एगजामाव उथ्रिसारनो हाब्लाथाय उम गभमेन्टाव मोनो आरो बिदिनो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो। बिदिनो आरो ओ आबादारि जानोबाबो सोलोंथाइ नांगौ। आरो उम बबावबा हान्थिनायफोरावबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। जेरै जोङो बबावबा थाङोब्लाथाय लामाफोरखौ जाहाथे आामदाया बिनि थाखाय साइनबर्डफोरखौ रायखांनो हानाय जायो। बिदिनो आरो गलाफोर होनोबाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो बिदिनो मुवा-बेसाद बायनो फैबाथाय नामफोरखौ ओ रायखांनो हानाय जायो। ओ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंनिया जिउआ खोमसि रखम जायो आरो। उम
उम बिदिनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो उम नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सायाव एसे बुंना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बिब्दिनो सुबुं माहारिनि था- खाय ओ जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार जायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मेगन थानानैबो मेगन गैयैबायसा जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो खौ गिबियावनो ओ स्कुलाव फरायसालिफोराव जोङो मोननाय जायो। गिबियावनो जों ए बि सि डि ख क अ आ बेफोरखौ औ फोरोंनाय जायो फोरोंगिरिफोरा। ओ बिबदिनो जोङो मानो होनना बुङोब्ला जोङो क ख अ आ ए बि सि डि बेफोरखौ जोङो मोजाङै रोंगौब्लासो जोङो जेरावखि थाङा मानो एबा जेराव थाङो मानो जोङो साइन बरर्डआनो जा अबावबा मुं रायखांनो ओ जा बेफोरखौ जोङो ए बि सि दि अ आ क ख बेफोरखौ रोङोब्लासो जोङो थाब थाबनो रायखांनो हानाय जायो आरो नोंथां। बिबदिनो सासे फोरोंगिरि जानो थाखायबो बियो जाखायो जानो थाखायब्लाबो बियो ओ गिबियावनो बियो सोलोंथाइ लाग्रो- नांगोन। बेनि उनावसो उनावसो बियो ओ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फोरोंनो हानाय जायो। ओ गिबियावनो बिसोरबो अ आ क ख ए बि सि दि बेफोरखौनो सोलोंनानै सासे फोरोंगिरि जालाङो बिदिनो मोजां मोजां फरायलांनानै लाङो बिबदिनो सासे आबादारि जानो थाखायबो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो नोंथां। सासे आबादारिया ओ मा मुलिखौ अबाव होनांगौ मा मुलिया एम्फौनि मा मुलिया हाग्रा थैनायनि बेफोर- खौ मोजाङै सिनायनो थाखाय आबादारि जानोब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो सासे सासे गलादार जानो थाखायबो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो ओ खायसे सोरबा बायग्रायानो फैबाय दा गलायाव ओ बेवहाय बायग्राया बुंगोन उमुख नामनि उमुख खौ हरलाय आंनो होननानै। बे फानग्रा गलादारा बे बे मुंखौ रायखांनानै हरनो रोङाब्ला एसे उसुबिदा जागोन आरो। आरो बिब्दिनो मुवा बेसादफोरखौ बायखांनानै हिसाब खालामनानै हिसाबखौ रोङाब्लाबो बेवहायबो उसुबिदा जायो बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जाथारो आरो नोंथां। बिदिनो लामा हान्थि नायानो जा बबावबा थांनायानो जा बेवहायबो जोङो साइन बर्ड खौ नायनानै जोङो थांनो हानाय जायो आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला जोङो लामा लामाथ' दाना साइन बर्ड थाखायोआनो बियो बे जायगायाव उमुख बे जायगायाव उमुख होननानै जोङो बिब्दिनो हान्थिनानै थांनायाव जोङो ओ बे जायगाया ओ उमुख होनानै जोङो साइन बर्डआव जोङो नायनानै मिथिनो हानाय जायो आन्दायाजासे जोङो बेबायदि जोङो थांनो हानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो सासे डक्टर जानोब्लाबो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो डक्टरबो जानो हाया। डक्ट'र जानोब्लाबो आरो बेमार आजार जायोब्लाबो बेमार आजार नायनो थांग्रा याबो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन नङाब्ला बेबो एसे उसुबिदा जागोन आरो नोंथां। सोलोंथाइ गोनाङा जाथारनांगौ आरो सुबुं माहारिया ओ बेनिखायनो दा बेमार आजारानो जाबाय बेमार आजार जानायाव मेडिकेलाव थांगोन मेडिकेलाव थांबाथ' जोंहा डक्टरफोरना बे ओ दर्जा मोखाङाव गाव गावनि मुं थाखायो ओ खायसेनियाव सोंगोन उमुग डाक्टरनियाव देखाय ओरै होननानै बुं बुंबोला बे मुंखौ जोङो रायखांनानै हाबनो रोंनांगोन बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ गोनां जाथारनांगौ आरो नोंथां जोङो ओ बे लामा हान्थियोब्ला एबा जों अबावबा थाङोब्ला जामबुंखौबो नायनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ गोनां जानांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो लामा आन्दाया जासे जानबुंवाव गुगोल मेपफोराव जोङो नायनानै लामाखौ हान्थिनो हायो आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो गलादारा होनोब्लाबो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला सासे सासे बायग्रायाबो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बे मुवा बुस्थुफोरा डेट थांनाय एक्सपायार डेट थायो बेखौबो नायनो रोंनांगोन अब्लासो जे जोङो ओ मोजाङै सोलिलांनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जों एक्सपायार देट थांनाय मुवा बेसादफोरखौ ख्रिमानो जा थावानो जा बेफोरखौ औ जोङो लायोब्लाथाय बिगुरनि बेमार आजार जोंना जानो हायो बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ बिब्दिनो जोङो मेडिकेलाव थाङोब्लाबो उमुक मुलिखौ लायथां होननानै डक्टरा होननानै डक्टरा बिदि बुंना हरोब्ला बे बेमार आजार जानाय लांनाय बेबो सोलोंथाइ गोनां जानांगौे अब्ला सो बे मुलिखौ बिबो लायनो हानाय जायो उमुक सेम्बाराव लायथां होननानै बुङोब्लाबो जोङो बे साइन बर्डखौ नायनानै हाबनो रोंनांगोन। बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो जों जेरावखि थाङा मानो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां। जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां। नोंथांजों सावरायना गोजोननाय थाबाय नोंथां।